औ खोनादों ना औ नोंथाङा फ्रि दं ना।
अम नोंथाङालाय खोनादोंना खोनायाखै
औ खोनादों दे नोंथांनिखौ औ बिदिब्ला नों बिथांजों आङो मोनसे आयदायाव आ
एसे खम खोनादों नोंथांनिखौ। औ खोनादों
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन नों बिथां सावरायजागोन ना
सावरायजागोन औ दे
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ गोदो माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो दा आथिखाल समाव माबोरै फालिनाय जायो नों थांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
अम अम
औ
ओरैनोथ' गोदोनिफ्रायनो जोंनिया बैसागुखौहाय इसिबां मानि गोबाव फालिनाय जाया माने सिगां समाव फालियोबाबो आं नुनाय खिनियावहाय आं बुंनोसै ओरै जोंनिया बैसागु फोरबोखौहाय खोनादोंना
औ खोनादों दे फोरमायलाय
ओ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो ओरैनो जोंहा सिगां बे सैत्र दाननि जोबथा सानखौ जा संक्रान्ति बैसागु होननानै फालियो आरोखि बेवहाय जोंना ओरैनो जेनेबा गोखा गोखै जानाय आरिनाय बेफोरजोंनो जों फालिग्रोनाय जायो ओजोंहाय जेने बा हानजा हानजा जानानै बैसागुनि नामै अमा फिसिनानै दोनखानायफोरखौहाय बे संक्रान्ति सानखालिनो सिथारनाय जायो आरो माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय जेनेबा गोखा गोखै खुंखा बेबायदिनो रायदों बिजौ खार' खान्दाय बिजौ माने जाखिनि गोखा गोखै मोनो जाजाग्रा बेफोरखौहाय जोंनिया बे बैसागुआवनो बे संक्रान्ति बैसागुआवनो जायो आरो खाजि एवनानै।
औ
ओरैनोथ' जों मिथिगौ जेनेबा बे संक्रान्त आथिखालिनो मोसौ थुखैनाय आरिनाय बेबायदि जायो खिन्थु आंनि नुनायावहाय जोंनियावहाय बेबायदि फालिबोनाय आं नुवाखै आरो बेनिफ्राय बैसाग मासनि से अक्ट'निफ्राय जोंनिया जेनेबा मानसि बैसागु एब माबा माने बोसोर गोदान
उ
गाहाय बैसागुआव माने जागायजेनो आरोखि बे सानावहाय जोंनिया माने गामिनि गासै खिबो मानसिफोरानो ज' ज'यै मानि गामिनि मोनसे मन्दिराव आहुथि सावनानै गेदेर उन्दै गासिबो माने सनमान लालायनानै जोङो साहा मुरि जादलाय लायो बेनि उनावहायनो ओरै बैसाग बैसागु रंजानायखौहाय मानि बेलासि समावहाय हानजा हनजा जानानै जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ मानि गासिबो गावबा गाव हानजा हानजा जानानै बैसागु मागिनो हमो आरो।
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
उम ओरैनो नों नोंथांमोननिजों एसे फोरमायग्रोदो ओमफ्राय दाहाय सावराय बावजागोन बेयो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ दासिमबो फालियो आरो नाथाय गोदो जेरै से दानहालागै बैसागुखौ फालियोमोन नाथाय नाथाय जोङो दानि समाव से दान फालिनायखौ नुवा आरो मानो होनोब्ला अब्ला बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो बैसागु खौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो बे स्नि सानखौ बायदि मुं होनानै फालिनायखौ नुदों आरो मोननैसोखौ आं नों थांनो फोरमायनोसै जेरैबायदि मोसौनि बैसागु बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिब्दिनो बायदि बायदि दं आरो बेनि उनाव
ह
जा बे गिबि बैसागु मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनायनि सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लेथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु सानफैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि खाथि लगायखांनायनि उनाव जा बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव हालदै बायदिखौ जोङो हानानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव ओ मोसौनियाव जोंनाव फो था फोननांगौ जायो नालाय बेनिखाय जोङो जा सारायनि हांगार बाथौनि हांगार बेखौ जोङो ओ थालिर बिलाइयाव हख'ना लानानै बेवहाय थाव गुबै फुननानै बेखौ जोङो मोसौनियाव बा न'खराव थानाय जिब जुनारफोरनियाव फोननानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जोङो बिसोरखौ जेला थुखैनो लांगोन बिसोरखौ फुख्रिनि दैयाव बा दैखरनि दैयाव बा दैमाफोरनि दैयाव आरो बेनि उनाव थुखैखांनानै जोङो बिसोरखौ जेब्ला फोथाराव लांगोन अब्ला जा जों हानानै लाखानाय लाव फान्थाव बादिखौ जोङो बिसो सोरनि मोदोमाव सारनानै बा ओ बुना होनानै बिसोरखौ जा जोंनि दोरोङारि खुगा मेथाइ दंना ओ बेखौ रोजाबनानै जोङो फोथाराव बै सानखालि उदाङै हगारनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो न'आव फै फिननानै जा एसे गालांनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो माला बनायनानै न'नि उखु मुदायाव बा इसिङाव गलियाव बायदियाव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बैसानखालि सेजौ दाइन मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखै मैगंखौबो बुथुमनानै जानायखौ नुदों आरो। जोङो सेजौ दाइन नङाब्लाबो जा नैजि थामजि मोनो। बेखौ बुथुमनाय बुथुमनानै जानायखौ नुदों आरो आरो जा बे मोसौनि मोदोमाव फोननाय फोथाया बेनिबो जाहोन दङ'। जोङो गोदो गोबां ओ हाग्रा बंग्रा थानायनि जाहोनाव गोबां लख्रा मोसा दंमोन नालाय बेनिखाय मोसौफोर खौ जायोमोन होननानै बुङोमोन आरो बेनिखायनो बिसोरनि मोदाव बे फोथाखौ फोननानै होनाय जायोमोन आरो आरो बे हुदाया दासिमबो दं आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गङाव थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो मोस सौनि साना थांनायनि उनाव जेब्ला मानसिनि बैसागु फैयो अब्ला बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि जा बिगोमा गिदिर बिमा बिफा बा आबै आबौ आदा बाजैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो। आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो जोङो बै सानखालि न'खरनिल' नङा गामिनि गिदिर गोलाव जानायफोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानो थाङो आरो। बेबायदिनो नैथि सानाव थांनायनि उनाव जोङो थामथि साननिफ्राय गासैबो गामिनि बोराय बुरै हानजाया आलादा सेंग्रा सिख्लाया आलादा आरो गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै बैसागु रंजानो ओंखारनायखौ नुयो आरो। बेवहाय जोङो आइजोफोरनि गान्नायखौ बुङोब्ला गोमो दख'ना बिदन गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि आरो हौवाफोरखौबो बांसिनैनो गोथां गामसा आरो आर'नाइ फालि बिब्दि लानानै ओंखारबोनायखौ नुदों आरो नाथाय जोङो दानि समाव बेफोरबायदि बैसागु मोसानायखौ एसे खम नुसै आरो गोदो जेरै ज' ज'यै ओंखारबोयोमोन नाथाय जोङो दानि समाव एसे बैसागु समाव मोसानायखौ खम नुसै आरो आरो बेनि उनाव जेब्ला स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो गासैबो गामिनि ज' जानानै आलारि आलारि बाथि सावनानै बेवहाय आरज गाबनानै जोङो जा मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसाजों जयै बोथिसे ओंखाम जाज्लायो आरो बेनि उनाव खायसे हाबाफारिफोर लानाय जायो आरो जेरैबायदि गथ'फोरनि मोसानाय बादायलायनाय गेलेनाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोर बेफोरबायदिखौ लानाय जायो आरो जाहाथे गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो जनाय बायदि बेनि उनाव बेयो थांखांनानै जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै रंजानानै बेबायदिनो बैसागुखौ बिदाय होनायखौ नुदों आरो नोंथां
हम
खोनादों नोंथाङा
खोनादों
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बैसागुखौ जोबनायनि उनाव बिदाय होनाय जायोना
औ ओरैनोथ' आं एसे बुंग्रोखाबायना दा जोंना एक थारिकनिफ्रायनो बेबायदिनो हानजा हानजा नोंसिन जेरै रंजायो बाजायो बेबायदिनो जोंनियावबो हान्जा हान्जायै रंजायो आरोखि बिनि बेफ्राय मोनसे जोंनियावहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानिे बांसिन बिसिन साउन्ड सिस्टेम जेनेबा बक्स आरि लानानै एसे रंजानाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै खिन्थु आगोलनि जिनाखि एसे गाबु जायफोरा माने सिफुं दामनो रोङो बे दुमफ्ला दामनो रोङो बिसोरो माने दुमफ्ला बा सिफुं बेफोरबायदि दामनानै रंजायो आरोखि
औ
जोंनियावहाय बिनिफ्रायथ' नोङो ओरै जोबनाय थिङै जोंनियाव बांद्राय रंजाला दानिया बैसागुखौहाय जेनेबा सानथामसिम हाइस्ट जायो सानथामसिम बे सानथामनि उनावहाय जेनेबा बयनिबो नखरावहाय खेबसे खेबसे हाबखांजोबबानो जोब्बाय बेबायदि आरोखि न'खराबो एसे गामिया एसे फिसायानो नालाय बिनिफ्राय जा मोनो बिनिफ्राय खांनानै माइरं फैसा बेफोरजों माने बायदिसिना बेदर आरि जाग्रा मुवा बायनानै माने ज जायो आरोखि लास्टावहाय बेबायदि ओरैनोथ' नोंसिनिजोंहाय मोनसे देमसि मोसानाय बेबायदि दंना गैलिया दा आथिखालावहाय बैसागुआव थ देमसि होननाय मोनसे मोसायोमोन ना
औ नोंथां आङो बेखौ बारा मोजाङै मिथिया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
हो।
ओ नोंथाङा जि बुंदों देमसि मोसानाय बेखौ आङो बारा मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
अ आंबो मिथिया थारमानि आं बिजाबावसो मोनदोंमोन नालाय। ओंखाय हरैजाय माने बेफोरखौहाय सानजाथिंजाय बांसिन रंजानाय नुयो आरो दाबो जोंनिजोंहाय गैया बियो। आं बेखायनो माने मिथिनो लुुबैनानै सोंनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां आंबो बारा मोजाङै मिथिया।
ओम ओम।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ औ दे दे।
औ गोजोननाय थाबाय।